हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा अ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना नोंथाङा?
औ फ्रियावनो दंथ'यो नोंथां।
नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो एसे सावरायनो लादोंमोन सावरायनो हा गोनना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
जोंना टपिकआ जादों गोदोनिफ्राय आरो दानि मुगायाव माबायदि गाननाय जोमनाय जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायफ्रा माबायदि सोलायबो आरो बेफोरनि गासै गोदोनिफ्राय आरो दानिया माबायदि सोलायबोदों बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
अ हागोन नोंथां बुंनो थाङोब्ला दानि गाननाय जोमनाय आरो गोदोनि गाननाय जोमनायजों गोबां फारागथि जानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ औ।
गोदोनि गाननाय जोमनाया होनना बुंनो थाङोब्ला
औ।
मोनफ्रोम हारियानो गोदोनि समावहाय गाननाय गावनि जायफोर हारियारि एबा दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेखौ गोदोनि समाव गाननायखौ नुनो मोनोमोन‌। बिदिन्थि बायदियै गोदोनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंनि बर'फोरनिखौनो बुंनोसै आं नोंथां। जेरै गोदोनि बर' हिनजावसाफोरा दख'ना जोमग्रा आर'नाइ
औ औ
सादोर बायदिफोरखौ बायदिफोरानो गोदोनि समावहाय मेइनमोन। माने गाहायमोन नाथाय दानि जुगाव जों नुनो मोनबाय गोदोनिफ्राय गोबां सोलायनायखौ आरो आथिखाल मुगायाव मुगायावहाय सोनाबारियाव दिहुनजानाय एबा दारिमिनफोरावहाय दिहुन जानाय गाननाय जोमनायखौ नुसै जों जेरै दारिमिनफोराव दिहुनजानाय होनोब्ला
औ
गस्ला लंफेन्ट
औ औ
आरो बिनि अनगायैबो माखासे गोबां रोखोम रोखोमनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ जों नुनो मोनदों हौवाफोराबो जेरै गोदोनि समावहाय जोंनि बर' फोरा गामसा आरो आरनाइ बायदिफोरानो मेन मोन आरो गाहाइमोन गानग्रा जोमग्राया नाथाय दानि जुगावहाय गोबां रोखोमनि गानग्रा जोमग्रा ओंखारबाय लंपेन्ट गस्ला जेरै आरो बै लंपेट लंपेन गस्लानि नामफोराबो गोबां रोखोमनि जानो हमबाय आरो बैफोरनि गस्ला लंपेननि महरथिफ्राबो गुबुन गुबुन जानो हमबाय गोदोनि समावहाय गोदोनि गाननाय जोमनायखौ बुंनो थाङोब्ला माने गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ न'फोरावनो दिहुननानै गाननाय जायोमोन जेरै बर'फोरा हाय गावनि गाननाय जोमनाय जेरै दख'नाफोरखौहाय न'आवनो इसानसालियावहाय सि दानानै जोमग्रा आरनाइ गामसा बायदिफोरखौ दिहुनोमोन आरो बैफोरखौनो गाननानै थानाय जायोमोन हौवाफोरनिखौबो बेबायदिनो हिनजावफोरा दानानै होयोमोन आरो गाननाय जायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो बैफोरबायदि गाव गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय गाननायखौ गोबां खम बिबांनि नुनो मोनबाय नोंथां आथिखाल मुगायावहाय हिनजावानो जा हौवायानो जा बांसिनानो जों सोनाबारि मुगायाव दिहुनजानाय लंपेन्ट गस्ला बायदिखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनसै मानो होनोब्ला गोदोनि समाव दिहुनजानाय गानग्रा जोमग्रानिफ्राय आथिखाल मुगायाव दिहुनजानाय गानग्रा जोमग्रानि महरथि एबा समायनाया बांसिन जाबाय आरो आथिखाल मुगायावहाय मोजां मोजां गानग्राफोरखौ जों खम समनि गेजेरावनो गोबां बिबांनि नुनो मोनसै आरो आथिखालाव गानग्रा जोमग्रा जिफोरखौहाय एसेल समनि गेजेरावनो दारिमिनफोरावहाय गोबां बिबांनि दिहुननाय खौ जों नुनो मोनसै जों मानसि माहारिया आथिखाल मुगायाव गाव गाननो जोमनो लुबैनाय गस्ला लंपेन्ट बायदि गानग्रा जोमग्राखौ गावनि गोसो बायदि आथिखाल मुगायावहाय जों बासि बासि साइखनाय सायख'नानै लानो हायो नाथाय गोदोनि मुगायावहाय गावनि गानग्रा जोमग्राखौहाय गाननो थाखाय जों गोबाव समहालागै नेनांगौ जायोमोन मानो होनोबा गोदोनि समावहाय जों बर'फोरखौनो बिदिन्थि बायदियै गिबियै बर'फोरानो गावनि गाननाय जोमनायखौ जोङो ग खुन्दुं दिहुननानै बैफोरखौ सोंनानै इसानसालियाव दानानै जि दानानै दिहुनन्नानैसो बांसिनै गाननायखौ नुनो मोनोमोन बैफोरबायदिनि थाखायनो आथिखाल मुगा आरो दानि गोदोनि मुगायावहाय गाननाय जोमनाया गोबां सोलायबोनो हमबाय आरो आरो नोंथाङाबो गोदोनि गाननाय जोमनाय आरो दानि गाननाय जोमनायनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
नोंथां हागोन नोंथां
औ
जोंनि ओ बर' हारिफोरा फोरनि गान्नाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय गिबियावनो बुंग्रोनांगोन जे जोङो आ दखना आरो गामसा दख'ना आरो गामस बेनो जादों बर'नि मुंदांखा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय बर'नि आइजोफोरा आखाइजोंनो दानाय गावसोरनि एम्फौ इन्दि एम्फौजों ओंखारनाय फिथोबखौ बाहायनानै फिथोबखौ थावख्रि लुनाय आयदानि गेजेरजों बाहायनानै गावसोरनि इसानसालियाव
औ
बेफोरबायदिखौ जोङो बानायमोन आरो लोगोसे बेफोरबायदिखौ दानायावहाय बर' आइजोफोरा गोदो गोदायो गोबां मुखुबमोन बेफोरबायदि
औ
औ आरो जोंनि बर' बर' हारियावहाय जोङो दख'ना गामसा बायदि बायदिफोरनि गोबां रोखोम आलादा आलादा दानि मुगायावहाय नुनो मोनबाय जायनि जाहोनाव ओ गोबां समायना रमायना जोङो गाननाय जोमनायफोरखौ नुनो हमबाय गोदोनि ओ समायना रमायना नङाब्लाबो गोदोनि आगर एरनाय आगर आखाइफोरा जोबोद समायनामोन जेरै मोननैसो आगर फोरा‌ जाबाय फारौ मेगन दाउराय दा दाउराइ मेगन आ थाइगिर बे ओ आरो ओम दिंखिया दिंखिया बिलाइ बायदिफ्रानो ओम मुंदांखामोन आरो लोगोसे हाजो जो आगर बायदिफ्रा गाव बायदिफोरखौ गावसोरनो आइजोफोरा गावसोरनि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना आ बिहु फालि फास्रा बायदिफ्राव एरखांनानै गावसोरनो समायना रमायना गाननानै लानो हायोमोन आरो उम बेफोरबायदिनो ओ बर'नि आइजोफोरा ओ गावसोरनि हौवा एबा फिसायफोरनो ओ जेब्लाबो ओ गाननाय गामसा बायदि बायदिफोरखौ ओ दानानै होयोमोन बेफोरनो ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नाथाय दानि ओ मुगायाव बेफोरबादिखौ ओ नुनो मोनला ओ गोबां ओ सोलायनायखौ जोङो नुबोनो मोनबाय ओ जायनि जाहोनाव जोङो ओ दानाय लुनाय बायदिफोरखौबो जोङो बर' माहारिफ्रा लासै लासै बावगार बोजोबनायखौ जोङो ओ नुनो मोनदों ओ बावगारलांनायखौ ओ नुनो मोननायजों लोगोसे ओ जाहोनानो जादों ओ बेलेग ओ हादोर एबा जायगानि फ्राय ओंखारनाय ओ मेसिनजों दानाय आ गामसा आर'नाइ बायदि बायदि गोर गोरलै राहायावनो मोननो हानाय बेफोरबायदिनो ओ जाहोननि थाखायनो जोङो ओ जोंनि बेफोरबायदि ओ जि दानाय ओ बायदि आदब खायदाफोरखौ जोङो बावगारलांनो लासै लासै हमबोगासिनो दङ' बेफोरबादिखौ ओ बावगारलांनो आरो गोख्रों ओ जाख जाखांहोफैनो थाखाय जोङो जोंनि बर' ओ हौवासा आ बोराइ बायदिफोरा आ
औ।
जि दाग्रा मुवा बेसाद जेरै ओ ओ इसान इसानसालि ओ थार गान्दै ओ गर खा आरो ओ गराय बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ रोखा रोखायै बानायनानै दोनफिनजोबनांगोन आरो लोगोसे ओ जोङो गाव गावनि ओ आइजोफोरखौ ओ गावसोरनि ओ गाननाय जोमनाय द खना ओ फास्रा बायदिफोरखौ गावसोरनो दानायाव ओ हेफाजाब होनांगोन आरो बेफोर बिसोरनि थाखाय ओ एक्सट्रा बिसोरनि इसानसालिनि न' अ सि दाग्रा न' ओ बानायनानै होनांगोन ओ बे फोरनिफाय जोङो ओ गो दोनि ओ फ्राय सोलिबोबाय थानाय सि दानाय बायदिफोरखौ जोङो ओ लाखिनो हागोन आरो लोगोसे ओ दानि मुगायावहाय गोबां रोखोमनि ओ सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोनाय ओ जेरै ओ मेसिनजों दानाय ओ सि बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ गोबां गोरलै राहायावनो मोननो हायो ओ जायनि जाहोनाव बेफोरखौ जोङो ओ गासिबो ओ जोङो ओ बायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो लोगोसे बेफोर रो ओ आखाइजों दानाय आ सि जोमनिफ्राय जोङो आ मेसिनजों दानाय सि जोमनिफ्राय मेसिनजों दानाय जि जोमखौ एसे एसेब्लाबो साबसिन नुनाय जायो बेनि थाखायनो ओ बेफोरबायदिखौ सुबुं अनजिमाफ्रा बांसिन ओ बायनाय खौ एबा ओ फसायनायखौ जोङो ओ आथिखालनि मुगायाव ओ नुनो मोनसै।
औ नंगौ नोंथां।
ओ ओ जोंनि बे सोरगिदिं ओ सोलिबाय थानाय ओ जिबायदि ओ गोरोन्थि जाय गोरोन्थिया जादों ओ जोंनि बेफोरबायदि ओ आर'नाइ गामसा दख'ना बायदिफोरखौ लासै लासै ओ जेरै ओ गुबुन हारिफ्रा ओ गावसोरनि हारिमुआव सरजाबनो लांगासिनो। जों बेफोरखौ ओ होबथानांगोन आरो ओ बेफोरखौ होबथानायनि थाखाय जोङो गोबां ओ राहा लामा लानो हायो जेरै जोङो ओ उम इन्डास्ट्रि दारिमिन बायदिफोराव बाहाय बानायनाय ओ गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो बायालासिनो ओ गावनो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों ओ दानाय बायदि गामसा दख'ना बायदिफोरखौ जोङो ओ बाहायनांगोन आरो ओ रांखावरिया ओ जों ना ओ होनबाना जयैनो थागोन ओ दे होमबा नोंथां ओ नोंजों बेबायदि ओ बर' हा रिनि दानाय लुनायनि सायाव सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ।